औ ।
औ खोनादों खोनादों औ नोंथा औ नोंथां खौ आङो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आथिखालाव ओ जे थांना थानायनि राहा दाउ अमा बोरमा फिनानै थांना थानायनि राहा बेनि सा याव लायरायनो सानदों नोंथाङा लायरायनो हागोन ना? औ ओ आथ थिखालाव जेहेथु रांखान्थिया न'खरखौ जौगाहोनायनि मोनसे गुबै जि ओ माने गुबै मोनस से राहा दा जोंनियाव माने जेहेथु बर' नखरा माने ओं आबादजोंनो सोनारो दा जेहेथु दायो आबादाव जोङो बांद्राय ओ जोंनि मावनाय दांनाय बा जोंनि ओ खेथि खालामनाय बेखौहाय जोङो बारा नुवा दा ओंखायनो थांना थानायनि जि राहा रांखान्थि जौगानाय बेखौ जुदि नोजोर होयोब्ला जोंनि जि इ दाउ अमा बोरमा फिनाय बा हांसो फिनाय ओ बेखौ जोङो माने खालामनायखौ नुनो मोनदों। दा जोंनि थिंजाय दायो गोबां मानसियानो बेबायदि अमा अमानि माने फार्म खुलिनानै माने सासे सेयानो ओ बिसथा थ्रिसथा बिदि बायदि अमा फिनानै माने गोबां रां आरजिनो हा हादों आरो आरो बिथांमोना गोबां गावनि न'खरखौ माने मोजाङै माने ओ खुंनो हा दों आरो दा नोंसिनिथिं ओ बेब फोरबायसा माने माबा फिनाय मानाय बिदि खालामदोना खालामाखै?
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
उम।
खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नों-नोंसो-नोंसो ओ नोंथांमोननिथिं जाय बे फोरबायदिसा माने दाउ अमा बोरमा। फियो ना फिया।
औ हेलौ।
औ।
औ खोनादों ना नोंथांङा।
खोनादों।
औ। नोंगौ ओ जों आथिखालाव जोंङो जोंनि बे बे। दाउ अमा फिसिनाया जोंनि न'खरफ्रोमबो दोंङो नंङा ओमबा। ओ गोदो गोदायनिफ्राय जों बर' ओ दाउ अमाखौ फिसिबोदोंमोन नंङा ओमबा नोंथां आथिखालावबो जों फिसियो जेरै दाउ दाउ फिसिनो थाखाय गोनांथियाव बुंनो थांङोब्ला बिथांमोना न'आव फिसिनानै हगारनाहोब्लानो बिथिंमोनहा बाहेरायाव थांनानै एम्फौ एनलाखौबो जायो बिदिनो माइ गरनै गरथाम माइरं होना होबानो जायो आरो बिसोरनि सानसेनि थाखाय। नंङाब्ला दाउ अमाखौ जोंङो अमाखौ नाथाय फिसिनोब्ला जोंङो ओ दाना नांगोन बेनो गोदो थ' जोंङो अमाखौ जोंङो गुनदै जोंङो फियोमोन नंङा होमबा आथिखालाबो गोबां मानसि जोंनो दिनै अमानि थाखाय दाना होनानि जों फिनायखौ नुयो। आरो जोंङो बुं जोंनि बे बर' गामियाव अमा फिनाया बेयो माने बयनिबो माने गेजेराव बेयो कमन बायसा आरो माने न' खरफ्रोमबो जोंङो अमा मासे नङा मासे जोंङो फिखाथारनायखौ नुगोन। आरो जोंङो अमाजों जेनबा गोबां रां आरजिनोबा जोंङो बुन्दि अमा फियोब्ला बांसिन लाब जायो होननानै गोबां फिगिरि बिथांमोनना बुंङो। मानोना नोंङो अमा बुन्दिखौ नोंङो फिसा आजायनानै फिसाखौ जुदि दा बिदिनो आदथा गाहाम फिसा जायो बेखौ जुदि नोंङो मार्केट लेभेलाव फानोब्ला नों सारि हाजार पास हाजार मोनोब्ला नों मासे अमायावनो नोंङो सल्लि ओ सल्लिस हाजार नोंङो मोनगोन आरो नंङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
नों मासे बुन्दा अमाखौ फियोब्ला नोंङो जेसेबां आदार जागोन बे उ उन्दै औमाया बे इसिबांनो आजारखौ जागोन। आरो नोंङो मासे बुन्दा अमा खौ नों फिखांनायनि उनाव नो बिस हाजार बा फसिस हाजार मोनबाय नों खोनसेयावनो बेखौ फुथारखानाय लोगो लोगो नों बियो आरो गोदान बियो अमा माबानि गोदान बियो अमा फिसा जोनोम होनो हाया मानोना बियो बुन्दा अमा बेखायनो बुनदि अमाखौ फियोबोब्ला जोंहा गोबां प्रफिट जायो होननानै‌ जाय फिगिरि आइजो बिथांमोना बुंङो आरो ओ नोंथांमोननि साइदआवहाय बुंबाय नों थांङा अमा फार्म दोंङो दाउ फार्म दोंङो थिग बिदिनो जोंनिस
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथांङा?
औ औ
ओ नोंथांनि नोंथांनि आवासखौ खोनादों आं खोनादोंना नोंथां? हेल' औ औ जों अमा फिसिनायनि अन बे औ औ जोंनि साइदआव जेनेबा दाउ फिसियो बिदिनो बयलार खोनादोंना? जाय गभमेन्टनिफ्राय फैयो औ फैनायनि उनाव बेखौ नोंथांमोना फिसिनानैल हरनांगोन आरो। माने खोनसे लागैनो पन्द्रस' दुइ हाजार बिदि फै माने गभमेन्टनिफ्राय फिसा फैगोन लोगोसे दाना फैगोन नोंथांङा जास्ट बेखौ फिसिनानैल' गभमेन्टनो हरनांगोन आरो बिथांमोना फिसिनायनि बद बदलै नोंनो सेरसेयाव बार' ताखानिफ्राय नोंनो अथ्र थाखासिम होगोन आरो। जुदि मासे दाउआ जुदि सेरथाम सेरब्रै जायो बा नोंङो अथ्र' थाखा जुदि नोंङहा बार' थाखा मोनोब्ला मासे अमायाव नोंहा थार्टिसिक्स मोनो आरो। थिग बिदिनो नों हाजारथा दाउ दाउखौ जुदि नों फिसिनानै हरनो हायोब्ला नोंहा माहायाव थार्टि सिक्स थावजेेन मोनगोन आरो बिदिनो बेरखम फिनानै हरनांगौ गभमेन्टनि नंङा गभमेन्टनिफ्रायनो दाना फैगोन न' बनायना होगोन जास्ट नोंङो हा हगारनानै होनांगोन आरो गभमेन्टनो। बेफोर रखम सुबिदायाबो आथिखालाव जोंनि सेंग्राफोरा मावनायखौ जों नुदो बिदिनो। बिदिबो गोबां राव ओ रां आरजिनानै न'खर सुंथानायखौ जोंङो नुदों आरो।
नंगौ नंगौ ओ दायो माने आथिखालाव माने जोबोद माने मार्केटाव दिडमान्ड जाबाय। लकेल दाउ लकेल माने बोरमा अमा अमा बेदर होनना बुंङो ब्लाथ' रावबो माने बेबायदि माने जानानै गाज्रि मोनग्रा बिदि गैया। एखबा जाय जायो जाय माने जाफेरो अमाखौ माने जोबोद मोजां मोनो। आरो माने जोंनि नर्थ इस्ट दाव जेनिबा जोंनि बड'लेण्डआवहाय अमा बेदरा जोबोद फेमास आरो लकेल दाउ होनना बुंङोब्लाथ' लकेल दाउजों अनला होनना बुंङोब्लाथ' जोबोद फेमास बर'फोरना। दा ओंखायनो माने मार्केटाव जोबोद माने डिमान्ड आरो मासे बा सेरसे दाउनि दायो बेसेना माने मार्केटाव पासस' सयस' थाखा
औ औ नंगौ नोंथां।
दा ओंखायनो बेफोरजोंबो माने गोबां रां खावरिया माने आरजि
औ औ नोंथां आरो नोंथांमोननि साइदथिंहाय बोरमा फार्म बिदि खुलिनाय दोङ बोरमा फार्म ओरफोर फिनाय दंङ ना नोंसोरनि साइदआव
बोरमा फार्म बिदि जोंनि बिदि खुलिनाय दंङ बिथांमोना जोबोद माने मोजां मोनसे एमाउन्ट बिथांमोना फैसा बिथांमोना मोनो। बिथांमोना गुबुनाव साप्लाायबो हरो।।
नोंगौ
नांगौबा फिसा बोरमा फिसा बेखौबो माने फानो बिसोरो आरो ट्रेनिंबो होयो। बोरमानि सोरबाफोर ट्रेनिं लानो गोसोबा माबायदि फियो माबायदि बिहाय बिसोरखौ माने आदार होयो बेफ खौ माने ट्रेनिं होनाय जायो आरो दा माने बिदिनो साफा सानै माने जोंनि लाइमोनफोराहाय एसे रांखान्थियाव बिदिनो जौगादों जोबोद मोजां मोनसे लामा मोनो थांदों आरो
औ औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जेनेबा जोंङो बोरमाखौ फिसिनोब्ला जोंनो गोबां गोबां दानानिबो गोनांथि जाया नङा होमबा। ओ बोरमाया जाहाथेसे गोथां बिलाइ बा सोमखोर बिलाइ नङा होमबा बिथाङा बिफां बिलाइनि दालाइ बिलाइखौनो बिथाङा जानानै देरो नङा होनबा नोंथां ओ बि जोंनि गोथां बिलाइखौ जानानै मोजां मोनग्रा बियो जुनार आरो बिदिनो बोरमाखौ फिसिनोब्ला जोंनो एसेबांबो रांनि खरसा जाया आरो गाव हिसाबाव आरो नों मासे मानै बोरमा फिसिग्रोना लानानै बेनिफ्रायनो फिसा आजायनानै नोङो फोलिरखौ बारै होलांनो हायो आरो गोसो जायो ब्ला नङा होनबा नोंथां औ औ बिदिनो आरो जोंनि साइत
जाय गाइखेरखौ फाननानैबो जोङो रां आरजिनो हायो नङा होमबा। मोसौआनो जोंनि ओ न'खरनि बयनिख्रुइबो गियानि जुनार होनबा मोसौआबो गोलैयो नङा होमबा जोंखौथ' गोदो जोङो ट्रेक्टर गैयि समाव जोंखौ हालेवनाय मोसौ जोंनो जों दिनै जाबोबाय नङा होमा बिदिनो जों दिनै जिउ खुंबोदोंमोन आथिखालावसो जोङो ट्रेक्ट'रखौ मोनबाय। बिदिनो मो जोंनि जोबोर सहाय सुला जुनार आरो जोंनि न'खरनि। नङा होमबा जों बेखौबो फिसि खौ जों नुयो आथिखालाव मोसौनि दामाबो जोबोर बारायबाय नङा होमबा नों थां जेरै हालिसे मोसौ बायनो थाङोब्ला औ औ खमायबाय नों बार्केटआव बायनो थाङोब्ला एक लाखनिफ्राय जरा हालिजाया नङा होमबा औ बिदिनो जोङो बेस बेफोरजोंबो जोङो फिसिनानै जोङो न'खरखौ सुंथाबोनायखौ जों बर' हारियाव जोङो आथिखालाव मैखोम नुबाय थादो आरो नङा होमबा नों था बर' हारिया मावनानैनो जाखायो आरो जिब-जुनारफोरनिया जोङो गोदो आबै-आबौमोन जों नुदों
नंगौ नंगौ
ओमफ्राय बर' हारिया जोनोम जादों अब्लानिफ्राय जोङो दाउ, अमा, बोरमा फिसिनायखौ जों मेगनजों नुबोदों नङा होमबा
नंगौदों औ नंगौ नंगौ
अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय बिदिनो मोसौ फार्म खुलिनानै ओ गाइखेरखो फाननाय बिदि दोङो ना
दङ-दङ बेबायदि माने मोसौ नि माने बिदि फार्म बनायनानै बिथांमोना गाइखेरखौ माने बिदि साप्लाय होयो आरो आरो जि मोसौ फिसाफोर माने बेफोरखौ बिथांमोना फाननानै माने गोबां फैसा मोनो आरो जोबोद मोजां दायो माने बेफोर राहाखौ जुदि जायनो लानो रोंगौ गोबां जोंनि लाइमोनफोरा माने ओरैनो थायो नालाय बिथांमोना माने बेफोर बेसा राहाखौ लायोब्ला माने गोबां रांखौ खामायनो हायो आरो खोनादोना नोंथां? खोनादो ना हेलौ नोंथां खोनादो ना